खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथाङा
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ'
औ औ ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ गारि मथर आरो ना नोंथां
अ गारि मथर ना नोंथां
औ औ औ हो बेबायदिनो आयदा हिसाबै जों गारि मथर गारि मथर बुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दानि जुगाव गामि ओनसोल सोहोर ओनसोल जेरावबो जों गारि मथर गारि मथर गारि मथरल' नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बेबादिनोथ' गारि मथर गारि मथर होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि गारि मथरखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला
औ नोंथां
औ बेबादिनो जोङो गिबि एबा फिसानिफ्राय नाय लोङोब्ला जोङो बेबादि बिदिनो ओ गिबि गिबियावनो जोङो। ओ साखा खबनै जायखौ जोङो बाइक होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नंगौ नंौ
औ बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव मोनो जोङो कार जायखौ जों नुनाय जायो साखा हब्रै बेबायादिनो औ बेनि उनाव जोङो नुयो बास बेनि उनाव गिदिर गिदिर गारि नुयो। बेनि उनाव जोङो ट्राक नुयो बेनि उनाव जोङो रेल गारि नुयो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो। गोबां रोखोमनि गारि नुयो जायखौ जोङो बुंनानै बुंस'जोबनाय हा आरो जोङो। ओ गोसोआवबो बे एसेबां गारिनि नामफोरखौ लाखिजोबनाया नङा होमब्ला
नंगौनिथा नंगौ
औ नोंथां गारि मथर गारि मथर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो गारि मथरखौ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो बायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ
औ दानि औ दानि जुगावथ' नै बेबादिनो जोंनि जोंनि जायगा एबा गामि ओनसोल सोहोर ओनसोल जेरावबो ओ जोङो बेटारि बेटारिनि जोङो गारिखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ‌
औ जोङो बेटारि गारिफोरावबो बेटारि गारिजों जोङो ओ बेबायदिनो बे सारिगारियाव द'जोन स्निजोन बेबायदि जोङो दावबायनो हायो नङा होमब्ला‌
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो बास गारिफोरखौ नायोब्ला जों बास गारिफोराव खमैबो बेबायदिनो थामजि थामजि सुबुं थामजि ज सुबुं सा थामजि सा ब्रैजि सुबुं बेफोरबायदिखौ जोङो दावबायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
औ दा औ बेबादिनो जोङो बेनि उनाव जोङो रेलगारि जेराव जोङो ओ जेराव जोङो रोजा रोजा सुबुंफोरखौबो दावबायनाय नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां‌
नंगौ नोंनि नंगौ थारैनो
रेलगारियावथ' जोङो जोबोर गंसेल' गारि बायदि नङा रेलगारिया जोबोर बुरजा दाबाजोंसो गंसे रेल गारिरि ज नङा होमब्ला
औ
औ नोंथां बेबादिनो गंसे ओ रेलगारिनि गंसे दाबायावनो हमनानै ला सा बाजि जोन सुबुं जयोब्ला जोबोरजों सुबुंखौ जोङो खेबसेयावनो जोबोर सुबुं सुबुङा दावबायनायायो नङा होमब्ला नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबादिनो जोङो ओ रेल जोङो गारि मथर गारि मथर होननानै बुङोब्ला। जोङो दानि जुगाव गोबां गोबां गोबां गारि मथर गोबां बांद्राय गारि मथरखौ जों नुनो मोनग्रा जालांबाय जोङो ससे थांनोब्लानो जोङो गारि मथर अबे अआवबा जोङो - गोजान थांनोब्लाथ' जोंनो गारि मथरखौ नांखागोन नाथाय जोङो ससे साइकेलजों थांजानाय लामाब्लाबो जोंङनो गारि मथरखौ बाहायनायखौ न नुनाय जालायमोन नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे एसेबां गारि मथर बाहायनायनि जाउनावनो जोंनि मिथिंगानि बारहावा बेफोरबायदिनो दिनै मिथिंगाफोरा जों गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ गारि मथर गारि मथर गारि मथरजों सालायब्ला गारि मथर ओमफ्राय गेब्रें उखुन्दै गबोयो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बे उखुन्दै गनाया जोंनि बार जायखौ जोङो उखुन्दै होनना बुंनाय जायो बेबोथ' मोनसे बारानो नाथाय बे उखुन्दैआ गाज्रि औ गाज्रि बार जाहैबाय बेनि थाखायनो जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बिफांलायफानिफ्राय ओंखारनाय मोजां बार एबा गोग्गो बार अक्सिजेना जों बेबादिनो अक्सिजेनखौ ओ बेबादिनो मटर गारि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बारहावा एबा मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया बेबायदिनो अक्सिजेनजों गोरोबनानै जोंनि मिथिंगानि अक्सि जेनेबा बारहावाफोरखौ जोबोर गाज्रि खालामगासिनो दं आर ना नोंथां
गोबानाव नंगौ
औ दा बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिया गारि मथर बाहायनायखौ जोङो एसे खमायनांगौ बेखौ बेखौ गावब गाव सुबुंफोरानो बुजिनांगौ मानो होनब्ला जोङो जेसेबांखि गारि मथर सालायनानै बेबदिनो जोङो उखुन्दै गगोन एसेबांनो जोंनि हौवा मानो होनब्ला मिथिंगानि बारहावाया जों मिथिंगानि बारहावाया जोंनि थाखायसो नङा होमब्ला नोंथाङां
नंगौ नोंथां थारै
औ बेनिखायनो जोङो सुबुंफोरा गावबा गावनो मिथिनांगौ जे एसेबां गारि मथर बाहायोब्ला एबा गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गयोब्ला जोंनि अक्सिजेन एबा जोंनि मिथिंगानि बारहावाया गाज्रि जालांगोन बेनि थाखायनो दानि सुबुं फोरा एसे बुजिनांगौ जे गारि मथर गारि मथर औ एसे खम बाहायोब्ला मोजां आर ना नोंथां बेबायदिनो गारि मथरखौ जोङो फारसे फारसेथिं नायोब्ला जोङो गाज्रि जेखौ जोङो बुंनाय जायो जे उखुन्दै ओंखारनानै जोंनि मिथिंगानि गोग्गो बारहावाखौ गाज्रि खालामो आरो गुबुन फारसेजों नायोब्ला जों गारि मथर गारि मथर होननानै बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय खम समावनो जोङो मोनहैनाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथां जोङो गोदोनि आबै आबौनि समावथ' बेबायदि जोङो गारि मथरखौ नुनो थाङामोन बेनि थाखायनो आबै आबौनि आबै आबौमोना गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्ला गोबां सम नांगौमोन नाथाय जोंनि दानि जों दानि मुगायाव ओ गोबां गारि मथर गोदान-गोदान गारि मथर बेबायदिनो गिदिर-गिदिर गारि मथर ओंखारबाय बेनि थाखायनो ओ दानि सुबुंफोरा गुबुन दाबसे ओमफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय थाब थाबैनो मोनोयो आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां‌।
ओ नोंथाङाबो बेबादिनो गारि मथरनि बागै ओ एसे हेफाजाब होलायदो बुंनानै।
औ नोंथां गारि मथर गारि मथरब्लाथ' जोङो गारि मथरखौ गुबुन दाबसेयाव दावबायहैनो थाखायबो गारि मथरखौ बाहायनाय जायो गारि मथर गारि मथर औ गारि मथरखौ बुङोब्ला जोङो दानि जुगाव गारि मथरा बेटारिनिबो ओंखारबाय जेनेबा चार्ज होनाय चार्ज होनानै कारेन्टजों सोलिनाय बिदिहाय गारि मथर नुनो मोनबाय जायनि थाखाय जोङो ओ थावनि बिबाङा एबा पेट्रल जों गारि बाहायनो थाखाय पेट्रल बाहायनांगौ जायो होनब्ला बे पेट्रला दानिया खम जालांनो हमबाय एबा जोंनि गारि बाहायनायफोरा बेसेबां गारि मथर बाहायनायखौ नुनो मोनग्रा जालांबाय गारि मथर बाहाय बाहायनायनि अनजिमाया गोबां जालांबाय जायनि थाखाय जोङो थावफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय। गारिखौ सालायनो थाखाय'थ' जोंनो पेट्रल डिजेल बिदिहाय थावनांगौ जायो। बिनि थाखाय जोङो दा बेटारि बेटारि गारि चार्ज होनानै चार्ज होननानै सालायजानाय गारि बिदिहाय दिहुननायखौ नुनो मोनबाय।
औ औ।
एसे जोंनो औ बेटारि ओम। बेनि उनाव जोङो सा गारि होनोबाथ' साखा खब्रै खबनै गोनां खब्रै गोनां खब द' गोनां खब दाइन कबजि नैजि बिदिहाय गोबां रोखोमनि गारि थायो नङा होमबा नोंथां। गिबिसिनथाव जों मटर साइकेल जायखौ जों बाइक होनो मटर साइकेल बेखौ जोंङो सासे एबा सानै ज'जानाय सानै ज'जागोन मथरजों गुबुन दाबसे न'निफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनो बिदिहाय बिजों बाहायो लोगोसे जों साखा खब्रै गोनां बेखौ जोङो न'खरै बहाबा थांनो गोनां जानाय सुबुं अनजिमा गोबां साब्रै साबा द' जोनहालागै जाजानाय जायनि थाखाय जोङो बे गारिखौ बायना लायो गावबा गाव न'खरावनो ओ थानो नागिरो साखा ख'ब्रैगोनां बिदिहाय आरो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे दावबायनाय बा गुबुन मोनसे खामानि मावनो थांनायफ्रावबो बाहायनाय नुयो जायखौ जों बास बुङो बास-बास गारि बे बास गारियाव जोङो खमैनो थामजि ब्रैजि हा बुंनाय बायदिहाय आवगायसो बुंलांनाय बायदिहाय बिदिनो बास गारियाव जों थामजि ब्रैजि बेहाय सुबुं जायो। बेनि थाखाय जोङो बेखौ औ खासे बिगोमा थानानै बेखौ भारा गारियाव सालायनाय जायो। जायखौ जोङो दावबायारिफोरा एबा गुबुन जायगाफोराव थांनाय सुबुंफोरा बे गारियाव गाखोनानै जों भारा होनानै गावबा गाव रां होनानै थांनाय एबा दावबायनायखौ नुनो मोनो बिदियै थांनो हायो। लोगोसे जोङो रेलगारि थाबाय बिदि रेल गारि बुङोबाथ' जोङो सुबुं अनजिमा जानाय जायखौ जों मोनसे दाबा नङा मोनजि नैजि थामजि दाबा बिदिहाय ब्रैजि बाजिसिम दाबायारि थानायखौ जों रेलगारि बुङो। बे रेलगारिया औ। गाव निजा-निजा बायनो हानाय बेखौ सरकारा होआखै सरखारा बे गारिया जाबाय सरखारजों सालायजानाय रेलगारि होनबा सरखारजों बे रेलगारिया जाबाय गोजान गोजान लामा हान्थिनो हानाय जेरै जोङो नै दा जों आसामाव दं आसामनिफ्राय जोङो गुबुन जायगा दिल्लीयाव थांनो बम्बेआव थांनो बे रेलगारिजों हान्थिनाय जायो गोजान गोजान लामा हान्थिनाय जाय ओम जाय हान्थिनायखौ जोङो गिबियावनो बहाबा स्टेस'नस स्टेस'नफोराव जोङो थांनानै टिकेटखौ बेनि थांनो थाखाय टिकेटखौ जोङो बायहै ग्रोनानै एबा टिकेटखौ दानग्रोना लानांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो मोन औ बे रेला मोनसे दाबायावनो थामजि ब्रैजि बिदिहाय जायो जायनि थाखाय जों गोबां सुबुं अनजिमा खेबसेयैनो खसेयन दावबाय जानाय रेल बेवहाय जोङो गोबां नि ओदावबायनाय गुबुन गुबुन जायगाफोरा दावबायनो बिदिहाय थांनो हायो ओ बेनि उनाव जोङो गारि मथर जोङो बानायनो होनोब्ला गारि मथरा बेखौ कम्पानिया बानायो गारि मथर होनोबा गारि मथरा दाजानाया जादों ओ लहा बिदिहाय लहा लखर साखा टायार टिउब बिदिजों दाजानाय ओ बेखौ जोङो इन्जिन बहायनानै इन्जिन बाहायनानैउम बिदिहायनो जों बेखौ गुबुन गुबुन कम्पानिफोर जेरै टाटा बिदिहाय जोंनिया महिन्द्र बिदिहाय गोबां गोबां कम्पानिफोरा बेखौ बानायनाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन इन्जिन होनानै बिदिहाय जों गारि मथरखौ बानायो जे ओगावबागाव बेफोरखौनो निजा निजाख न'खर न'खर बायनानै सा खब्रै खबबानि बिदिहायलाबायायनानै जोङो निजा निजा न'खर न'खर बायनानै साफ्रोमखौबो दानिया गारि बाहायनाया गोबां बांबोनो हमबाय आरो जायनि थाखाय जोंनि आबहावाफोरा गेब्रेंलांनो हमदों बारहावाफोरा गोबाङैनो गाज्रि जालांनांदों बेनिखायनो जोङो गावनि संरैखाथिनि थाखाय एसे खमायब्ला गाहाम जागौ बायदि नुहयो ओ बिदिखाय औ औ नोंथां बिदिहायनो गारिखौ बिदिहाय सोलिनाय जायो आरो नोंथां
औ ओ नोंथां बेबायादिनो जोङो गारि मथरखौथ' गोबां खामानियाव बायनाय जायो नङा होमब्ला बेबादिनो औ जोङो बे ओ मानसि गाखोनायनि थाखायल' नङा मानसि आवबायनायनिल' नङा जो माल माथा बेबादि गोबां रोखोमनि आलु, लाव बेफोरबायदि दालि, आरो बेफोरबायाददि गारिनि सायावनो गारि लांनो थाखायबो जों बाहायनाय जायो आरोना नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो बुंस'नाया नोंथां बे गारि एबा मथर गारि बाहायनायखौ जोङो बुंस'नाया मानो होनब्ला गारि मथरखौ गोबां खामानियावनो एबा गोबां रोखोमैनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओनो जोङो दानि जुगाव गोबां गारि मथर बायनाय नुबाय न'निफ्राय ओंखारलांङा जों गारि मथरखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां ओ बेबायाददिनो जोङो गारि मथरखौ ओ गोबां रोखोमै दानि जुगाव गोबां गोबां बायनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय आरो